हेलौ नोंथां हेलौ
हेल' खोनादों ना?
खोनादों नोंथां।
औ नोंथां
खोनादों नोंथां खोनादों हेल' खोनादों। हेलौ
औ खोनाबाय खोनादों नोंथां औ।
मा खालामदो नोंथां?
औ खोनादों नोंथां। औ
नोंथाङा फ्रि नामा हेलौ
हालौ औ खोनादों ना? हालौ अ हालौ हेलौ खोनादोंना नोंथां?